हेलौ बिथाङा मा खालाम दा
आङो गरम मोननानै आङो दंफां सायावसो जिरना दंथ'यो नोंथां दायो।
आदसा दसे सम फ्रि दं नामा बिथाङालाय
आङो दाथ' जेबो मावथ'वाखै आङो दा दसे समनि थाखाय फ्र्रिआनो फ्रीयालाय
गोथजों माने मोनसे गोदाननि सायावसो सावरायनो सानो आरो। बिथाङा दसे सम होनो हायोबा आं राय्लायगोन सानोमोन।
अ नोंथाङा अब्लालाय मा सायाव सावरायगोन बेखौ एसे फोरमायथिना होदो आंनिसिम
आङो माने आंनि टपिकआनो जाहैबाय जों बिमा बिफाखौ बोरै अनांगौ बा बिमा बिफाया जोंखौ बोरै अनबोनायोन। बिनि सायाव दसे सम सावरायनो सानदों मे बिथाङा ओमफ्राय एसे एनै फोरमायनानै होनो हागोन।
औ आङो उसुमैफोराबो फुंलिसे सावरायना होनो नाजानोसै नोंथांनिसिम
औ
दायो बिमा बिफा बुङोब्ला दायो बे जोंनि जेनोम गि जेनोम होग्रा जेनोम कि माने जोंनि दायो बिमा बिफायाथ' जोंखौ जोनोम जानायनिफ्रायनो फिबोबाय बा फेदेरबोबाय उन्दैनिफ्रायनो मोजां जो जाहो लोंहो ग जोो खस्थ'यैब्लाबो ओमफ्रायहाय फेदेरनानैबो फोरोंसे फोरोंबाय मोजाङै आरो मोजांनि लामायाव दैदेनलाङो। नायबाय थायो गाइड खालामो। खस्थ'यै सोलिना थानांगौबाबो बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद अनबोयो। ओमफफ्राय बिदिनो फोरोङो सम बैसो जाबाथाय सय बोसोर जाबाथाय सोब बिमा बिफायानो गावनि फिसाला बा फिसाजोफोरखौहाय फरायसालिफोराव सोसिगोन बेखौ जोङो इंराजिनि स्कुल होननाय जायो बे दावहाय फार्स्ट टाइम सोजेनसिगोन गावनि फिसा बा फिसाजोखौ दायो फार्स्ट टाइम सोजेननायाव बयनिबो फिसाज्लाबा फिसाजोआ जोबोद गाबख्रावोबा बिमा बिफाखौ गारनो नागिरा माया
औ
बाहाय बिमा बिफाया जोबोद खस्थ'यै बे फरायसालियावहाय गारबोयो बे दा जोबोद मोजां नि बाथ्रा आरोना बे फरायसालियाव दोननो हानाया बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो दायो बिदिबो दं जे सोरनिबा सोरनिबा फिसाजो फिसाजलाफोरा फरायसालिफोराव थांनो मोनि बा बिदिनो
देरनानै हाजिरा मावो बा खामानि मावो
औ
बेनि जाहोनानो मोजां गाइड मोनोनि बा मोजां बिमा बिफानि सहाय मोनोनि बिनि थाखायबो जायो
औ नंगौ।
बिमा बिफायानो ओ बुहुमाव देरसिन दैदेनगिरि होनना जों बयबो मिथिखायो।
औ नंगौ
दा बेनो बिमा बिफाफोरानो जोंनि नांगौखिनि खौ होजोबो जानाय लोंनायनिफ्राय ओ देलेनाय गाननाय जोमनाय ओ न'वाव थानाय होन मा थानाय होन ओ फैसाफोर एसे एनै नांगौब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो सहाय होबोबाय थायो गावनि आइथिङाव गसंजाजासिम गावनि आइ थिङाव गसंनो हानाय बासो बिमा बिफाया एसे ओ गोजान जा नो हमोबा इदिनो उम फैसा सैसा होनायखौ एसे खमायो बा खम खालामो। मानोना बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै ओ गावनि फिसा फिसाजो फिसालाफोरखौ गावनि आथिङावनो फसंखाबाय जाहैबाय दा बिदिनो सोरथ' बोरायलांसिगोन बुरैलांसिगोन जोंखौ इमान अननानै ओ फेदेरबाय फोलावबाय ओमफ्राय जों गावनि आथिङाव गसंखाबा जोंनि फाला फैलायसिगोन आरो बि दिनो जों गाव गावनि बिमा बिफाखौ फिसिनायनि बा अननायनि बा नायबाय थानायनि मानोना बिसना देहायाबो एसे लोरबां दुरबल जालांनो हमगोन। ओफाय जोङो जोङो जोंनि बिमा बिफाखौ जेरै बिसोरो जोंखौ उन्दै समनिफ्राय फेदेरबाय फोलावबाय जोङो बेबायदिनो सेम टु सेम जोङो बिमा बिफाखौ आपडा लानांसिगोन जों थाल लानांसिगोन। नांगौ खिनिखौ होजोबनांसिगोन जानाय लोंनाय मोजाङै नायनांगोन मानोना ओ देहाफोरा थिग थानाय नङा।
उम नोंंगौ
बेखौनो आङो बुंनो सानबाय नोंथां दा गुसुङै आङो फोरमायथिनाय जाबाय एसे गोसोआव फैबावदोंमोन नाथाय आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बेखौहाय दा नोंथाङा माबाफोर बुंबाव गोनबा बुंनो हा
जा मुं माने बेखौनो बुंगोन जे जोंनि जोंखौ बांसिन अनग्राया बिमा बिफायानो आरो बेले गुबुन मानसिया बिमा बिफाफोरबायदि अनखाया आरो जों माने गावनि बिमा फिफांखौ बिफायाल' जोंनि असे जाखायो। रावबो गुबुन मानसिया जोंखौ नांगौबाबो नांगौ समफोरावबो मालाबा जों सहाय मोना मानो ओनबा गुबुना गुबुन जाखायो बा गावनि असेया गावनि नांगौ नाङा बा खस्थ' दुखु बेफोरखौ मिथि खायो बिनि थाखाय माने जोङो बांसिन जोङो बिमा बिफानि सायाव जो सोनारनानै थायो आरो जोङो बिसिनिफ्रायसो बांसिन अनखायो आरो जों उन्दैनिफ्रायनो दुखुु खस्थ'यैबाबो जोंखौ फोरोंबोदों बा जोंखौ जाहोबोदों बा जों गाननो जोमनो थाखाय सुबिदा होदों बा जोनो फरायसालिफोराव थांनो सुबिदा होदों। आरो जोंथ' माने जानाय लोंनायावबो जोङो फुरा जाहोजोबदों मानो होनबा अननायासो अननायनि थाखायसो जों दा हादों आरो जोंबो उननि समावहाय बिमा एबा बिफाखौ जोङो मोजाङै मोजां जों जोंनि आथिङाव गसंनो हायोबा नायफनांगौ जायो आरो जोंथ' नुनो मोनखादों दा बिनि बिमा बिफानि दैदेननायाव जोङो गिदिर गिदिर मानसिबो जानो हायो एबा जोङो फराय नानै गोरों गोरा जानो हायो आरो जों नुनो मोनो खायसे बिमा बिफाखौ एबा न नवावफोर दुसियो मानो होनबा इसोर गोसोआवहाय माने बेलेग सुबुंफोरा माने गोसो सिगाङाव बेलेग सानो समनिबो गोसोआथ' एखे जाया आरो जोङो नुनो मोनो खायसे मानसिफोरखौ बे बिमा बिफाखौ बारा सनमान होया एबा अननो रोङै बेदिबो नुनो मोनो मानो होनबा बिसोर नि गोसोआव एसे बेले जायो आरो जोंनिफ्राय जोंनो बांसिन माने सैथो लामाथिं थिनदो बिमा बिफायासो आरो जोंबो बेसोरखौ माने जों जेसे हायो बेसे अननांगौ मानो होनबा जोंनिफ्राय बांसिन इसोर इसोरखौ जोंङो अननांगौ आरो बिसोरनि अनगा जों रावखौबो बा जों
औ
जोङो माने बिसनि अननायखौसो जों देरसिन साननानै लानांगौ आरो दाथ' जों नुनो मोनो मोनो जोङो दा ओ जों जेब्ला लिरो अब्ला जों बिमा बिफाखौ नुयो जे इसोरो इसोरनि देहा मोदोमफ्राव बेमार आजार जायो अब्ला जों मोजाङै नायनांगौ आरो जों अनलायनानै बा इसिनो नांगौ। जों जेब्ला खामायनो हायो बा जों जेब्ला खामानि मावो अब्ला जोङो माने बिसिनि थाखाय जों सुबिदा होनांगौ जे जानाय लोंनाय एबा बेमार आजार जानायावबो आरो बेल' नोङा मोजां लामाखौ दिन्थिदों नालाय बेनि थाखायथ' जों मोजां जाबोयो आरो बिसोर नङाबा जोंनि जोंनि जिबन बा जोंनि लाइफआव जों जेबो मोनदांनो हाया। बेसोरसो जोंनि बिमा बिफायासो‌ जोंनि फार्स्ट माने फोरोंगिरि होननानै जों मिथियो। आरो इसोर जोंखौ जोनोम होदो। बिसोर नङाबा जों बे संसाराव बो हायो हायामोन। मानो होनबा बिसोरनि अननायनि गेजेर बे संसारखौ नुनो मोनदों। आरो बिसोर जोंखौ उन्दैफ्रायनो फेदेर फेदेरबाय फोलावबाय। बेनि थाखाय थाखाय जों बिसोरखौ बेसे हायो एसे। धयन'बाद होनांगौ ओमफ्राय जों अनायजों अननायनि फिथाइखौ बेसोरनो होफिननांगौ उन उनसिम बाबो
औ
जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ अबोबाया नालाय जोंबो मानेखौ बोराय बोराय बुरै सम समावबो जोङो आबदाल लानांगौ आरो जोङो माने इसिनि नांगौ नाङा बेफोरखौ गासैबो जों फुरा खालामनानै होनांगौ मानो होनबा जोंखौबो उन्दै उन्दैयावनो फोरोंखाबाय बा फेदेरबो गय नालाय
औ औ
आरो सोरहाबा सोरहाबाथ' बिमाबो गैया बिफाबो गैया जायो। बेसे बहुत खस्थ'आव थाबोयो जाया गैया बेसो बांसिन मिथियो जे बिमा बिफा गैयाबासो माबायदि संसार जायो। आरो सोरबा सोरबा बायदिया माने बिमा बिफ्रा थाबाबो माने नांजलाय खमलाय खालामलायबाय थायो। आरो नांगौ नाङा फैसा एबा जों माबा माबि दाबिलाबायो बेफोर जोंनि थाखाय मोजां नङा मानो होनबा जोङो स' इसोर जोसाो हायो जोंनो होखादोंबो आरो जों होखानायखौ जों मानिनानै लाना होनांगौ बिसोर थानायखिनिखौ जोंनो सहायखौ होखायो आरो बिसोरनि उनाव जों टाउनफ्रबो सहाय मोनबोनो हाया नङालाय नोंथां
औ नंगौै।
दाथ' जोङो बेसेायो एसे अननांगौ आरो बिमा बिफाखौ दा नोंथाङा नोंथाङ दय बोसो सिमाव बुंबोबाय बेफोरजों दा आं बुंनाय। बेफोरनि गेजेराव बिथाङा बोरै मोनलङ बेफोरखौ फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरनिफ्राय आङो गोबां सोलोंथि लानो हाबाय आरो आङो बुजिबाय बिमा बिफानि सोमोन्दै गोथौयै आङो नोंथांखौ साबायखर जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा गुसुङैबाबो फोरमायनायनि थाखाय अब्लालाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां
औ औ दे होमबालाय
गोजोन्थों